हेलौ हेलौ खोनादोंना नों थां
हेलौ
औ खोना दोंना नोंथां? अ ओ आं नोंथां औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय
अ नोंथांजों आङो माखासे आबाद मावनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन नों सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
उम आबाद होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो नङा होनब्ला जों बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय बे आबाद खौ जोंङो बांसिनैनो ओ माइ आबाद खौ मावनाय नुयो नंङा होनबा ओ बेनि बेजों लोगोसे दाथ माइ गायनाय समाबो सफैबाय जेरै दा फोथाराव गोबां सुबुङानो माइ गायसिगोन ओ बे माइ आबाद बा आबादनि बेलायाव नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो
जोंनि ओनसोलावथ दा बोरि ओनसोल नालाय दै दैनिबो एसे प्रब्लेम जायो ओम माइ आबादनि सोलाय गुबुन खेथिसे मावनाय जायो आरो जेरै मैगं थाइगं खांखिलर जिंखा लेस्रा पथल बेफोरबायदिखौसो मावनाय जायो बांसिन जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ आरो बेखौनो आंङो नोंथांनियाव सोंबावनो सानोदि नोंथाङा दि गोरान खेथि होननानै बुंदों बे गोदान खेथिंनि गेजेर जेराव मा मा ओ खेथि जेरै दालि सबाय सबाय बेफोरबायदि आबादनि अनगायैबो ओ मा मा खिथिखौ बबा आबादखौ मावनाय जायो।
बेसोरनि अनगायै ओ सिबिंफोरबो फोयो बेसर ओ खेमसि बेफोरखौबो फोनाय जायो आरो दालिफोर
नोंंगौ। थारैनो ओ नों बिथाङा जेरैबायदि ओ ओ गोरान खेथिनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय औ नंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव गोरान खेथिखौ इसिबां मानि मावनायखौ आं नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोला दलहा जायगा नालाय बेयाव जोंङो बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो ओ माइ आबादनि गेजेराव ओ जोंनिखै बांसिन ओ रन्जित बासमुथि बेफोर माइखौनो बांसिन मावनाय जायो बेनि अनग गायै गोरान खेथि होननानै बुंङोब्ला जोंनिखै दालि सबाय आरो बेसर बेखौ मावनाय जायो बांसिनानो ओ बेनि सोलायै जेरै जोंहा गोरान खेथि होननानै बुङोब्लाथ जेरै उम थालिर बा लेबु गय बेफोरबो गोलैयो नङा होनब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि आबादा उम खम बिबांनि जायो हिसाबै ओ माने बेफोर आबादखौ मावनाय जाया बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय जायो।
अ'
ओ नोंथांमोननि ओ नोंथांनिखै जेन'बा ओ ओ जि ओ सिगाङाव फोरमायलांदों जेरै गोरान खेथि बे गोरान खेथिखौ ओ मावनानै ओ माने सुबुंफोरा बे बाजार फोराव फानहैयो बे फाननायनि माबाफोर खाबुफोर दङ नामा जायगायावनो?
दंङ दंनाया।
देलाय थारैनो दङ जानांगौना?
औ दङ' एथ'बां एबाय बेबायदि खाथियाव बारा गैया जेनेबा इसे गोजान जायो आरो होनब्लाबो एथबां खस्थ' जाया। फाननायाव। आरो दानाथ' बांसिन नानो न'फ्राव थांनानैबो लायो बायग्राफ्रा।
औ नोंगौ फायखारि फैयो औ फायखारि होफैयो। आरो जोंहा ओ बेखौ मुख'नांगोनदि जोंनि बांसिन बर' सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै संसार जानाय हिसाबै जों बर' गासैबो बर' सुबुंफ्रानो न'खर न'खर ओ आबाद मावखायोना ओ बिनि गेजेराव जोङो ओ माखासे फसलफोर बा आबादफोरखौ मावनानै जोङो गावनि न'खरनि नांगौ जानाय ओ गोबां ओ ओ रांखावरि बा रांफोरखौ जोङो एसेबाबो मदद मोननो हायो। नङा होनब्ला? आरो बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे न'खरनिनो जानाय ओ सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मैगं थाइगं जेरै खांखिलर, लाव ओ फान्थाव, जोगोनार बेफोर मैगंफोरखौ जोङो न'ख खराव सानफ्रोमबोनि नांगौ जानायखौ ओ सुफुंनायजों लोगोसे ओ जों बेफोर खौ बाजारावबो फाननानै माखासे राङारि मदद एबा न'खर खुंनायाव राङारि मदद मोनो आरो बेजोंनो जोङो जोंनि माखासे गोरिब गोरिब न'खर खरा जानायजों लोगोसे गाव गावनि गथ' गथाइखौ फोरोंनायफ्राव बा सोलोंथाइ होनायाव गोबां ओ मदद होयो नङा होनब्ला? बेफोर बेफोरबादि उम मैगं थाइगं बा जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मैगं थाइगं ओ जेरै आं सिगाङाव होनलांनाय बाय होनलांनाय मैगं थाइबोफोरनि अनगायैबो नोंसि नि ओनसोलाव ओ मा मा मैगं गायो बा न'खरावनो मावनानै लायो बेफोरनि सोमोन्दै इसे मोननैसो नामफोर बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनिखिथ' दा बोरि ओनसोल नालाय माइनि सोलाय बेफोरखौसो मावनाय जाखायो आरो जेरै खांखिलर फथल, जिंखा, बहल, लेस्रा बेफोरखौसो गायनाय जाखायो दा बेफोर जों लो बेफोरजोंनो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बांसिन जिउ खुङो आरो बेफोरखौ मावनानैनो माइ आबादाबो गायनो खस्थ त नालाय
औ नंगौ ओ जोङोथ' औ दे बुंनायसाय माबा बुंनो सानदोंमोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव माने बेफोर बेफोरो मैगंखौ मावनानैसो रां रां खामायो आरो दा दैज्लां बोथोर समाव।
औ नंगौ थारैनो ओ बिनि अनगायैबो ओ जोंहा ओ सिगांनि आरो दानि आबाद मावनाय बिथिंखौ नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होनब्ला ओ सिगांनि समावहाय जोङो ओ बर' बा ओ गामि गामि ओनसोलाव जोङो मा गामियाव माने जों आबाद मावनायखौ बांसिनानो नांगोलजों हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला? नाथाय दा जोङो मा गोनोखोआरि मु गायाव बा मानसिफोरनि ओ सान्थौआ जौगालांनायजों लोगोसे जोंहा दा गोदान-गोदान आगजु जेरै ओ दा जोङो हाफोरखौ नांगोल जंगालजों हालौवनायनि अनगायैबो जोङो मा ट्रेक्टारफोरजों हालौवनानै खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि हा एवनानै गोबां फसल बा आबाद दिहुनन्नानै लानो हायो नङा होनब्ला आरो जेरै जोंहा माइ गायनाय माइ गायनायखौ होनोब्ला जोंहा जेरै सिगां समावहाय मानसियानो ओ जोङो माइ गायोमोन नाथाय दा जोङो बि बेखौ मा गोनोखोआरि मुगा सफैनायजों लोगोसे जोङो ओ बेखौ मा माइ गायग्रा आगजुबो दिहुनबाय बे माइ गायग्रा आगजु जुजोंबो जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि माइ गायनानै जोङो ओ गोबां बिबांनि माइ आबादखौ मावनो हायो बा जोङो माखासे खम समनि गेजेरावनो ओ बिखौ नखराव जानायजों लोगोसे ओ बाजार बा हाथायफ्राव ओ गोबां बिबांनि फाननानै जोङो मा रांखावरि आरजिनो हायो मा ओ हायो एबा जोङो माखासे गावनि नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो नङा होनब्ला
औ
बेबाबदियैनो आङो मोनसे कुइसन सोंनि नोंथांनाव नोंसिनि ओनसोलाव ओ सिगां आरो दानि थ जेरैबायदि आं फारागथिखौ बुंबाय फारागथिखौ नोंसि नि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो नामा
नुनो मोननायाथ जादों माने सिगां समाव जोंनिखैबो बेफोर माने बेफोर आबादखौबाबो माने मैगं थाइगंखौ सिगां समाव हाल खोनायाखै
औ खोनादों दे बुंनायसाय
माने सिगां समाव जोंनिखै बेफोर आबाद बेफोर मैगं थाइगंखौबो माने हाल एवनानै गायनाय जायोमोन आरो आरो बांसिनानो नआव बानायनाय जेरै गोबोर हासार बेफोरजोंनो बेफोरखौ होनानैनो बेफोर मैगंखौ दिहुननाय जायोमोन नाथाय नाथाय दा समजों लोगोसे गासैबो सोलायबोबाय हा - हा नांगोलनि नांगोलनि जायगायाव ट्रेक्टर बेफोरजों हालेवो आरो दा आरो ओ नआव दिहुनाय गोबोरनि अनगायैबो उम मैगं थाइगंनि दिहुननायखौ बांहोनो थाखाय माखासे रायनारि हासारफोरबो बाहायनाय जायो आरो दाना
औ नंगौ थारैनो ओ बेजों लोगोसे ओ बेफोरो आदब खायदाया सिगांनिफ्राय ओ नै दानि आथिखालाव गोबां जौगाबोबाय बा बांसिन जोङो फसलखौ दिहुननो हाबाय नङा होन
औ
बिनि गेजेरावनो जोङो आरो जायहा ओ गोबां बिबांनि हा थानायफोरा ओ गोबां ओ ओ हायाव आबाद मावनानै जोङो ओनसोलनिनो बा जायगानिनो गोबां खामानि बा गोग्लैसो नानै बा बेखार सुबुंफोरखौ बे आबाद मावनायाव हाजिरा बा खामला लानानै जायगानि बा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बा गोरिब गोरिब न'खरनि सुबुंफोरखौ जिउ खुंनायाव गोरलै खालामनानै होबाय नङा होनब्ला?
औ।
ओ बिनि अनगायैबो जोङो, आबादनि अनगायैबो जोंहा जिउआव गोबां ओ थांनानै थानायनि राहा लामा दाथ' दंसै नङा होन ब्ला ओ जोङो बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगायाव ओ आबाद मावनायजों लोगोसे बेयाव जोङो मा खालामनो हायो ओ थालिर बागान बा लेबु बागान, नारें बागान, गय बागान बेफोरबायदि बागान खालामनानै जोङो माखासे सुबुंफोरखौ बेयावहाय ओरैनो थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो मा बेयाव खामानि होनानै ओ जोङो गाव ओ माने बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाखौबो एसे गोरलै खालामनानै होनो हायो। नङा होनब्ला? हेल' खोनादोंना नोंथां? ओ बिदिब्ला जोङो आबादनि सोमोन्दैथ' गोबां खोथा सावरायबोबाय नङा होनबा? बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे नोंथां
औ दे होमबा।